हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां
अ अ औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
अ आंनि बुंनायखौ खोनादोंबा मोजाङै
औ खोनादों नोंथां माने मोजां बुंनायखौ मोजाङैनो खोनाफैदों
आं नोंथांजों मोनसे ओ टपिकनि सायाव ओ रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लायनो सम दोंबा
औ दङ दे
अ ओ आङो मिथिनो लुबैदोंमोन माने नोंथाङा ओ जोंनि जे बर' समाजाव मोनसे एम्फौ लाथा फिसिनाय आरो बे एम्फौनिफ्राय ओ खुन्दुं आरि दिहुन्नाय बेनि बागै माबाफोर मिनथियो नामा
औ आङो मा होनगोन मिनथिनाया बांद्राय एसेबांबो गोथौयै मिनथि मिनथिजोबद्राया त' आं जिखिनि मिथि यो बा जिखिनि खोनानो मोन्दों आबै आबौमोननिफ्राय त' बेखौ आं नोंथांनिसिम ए से माने फोरमायनो सानदों आरो ना ओ त' आं मिथिनाय बाय बियोब्ला जोंना एम्फौआ जाहैबाय मा होनगोन जोंनि बर'नि मोन से मा होनगोन ओ माने मुंदांखा माने एम्फौ होननाय जाबाय आरो ना जायखौ जोङो मा होनगोन जायोबो आरो बिनि फिथोबजों जोङो गोबांनो बेलेग बेलेग मा होनगोन गुबुन गुबुन ओ जि जोम बान बानायो ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला मा होनगोन जोंना दखना दङ आर'नाइ दङ जोमग्रा दङ आ थ' बिनिनो बारै एसे आं बुंनो सानबाय। आ बे जोंना एम्फौखौ जोङो फिसिनो थाखाय गोबाङानो खस्थ' खालामनांगौ गौ जेरै ओ एम्फौखौ जोङो गोरलैनिफ्रायनो आबदालै लाखिनांगौ बुंनो थाङोब्ला जों बेखौनो इन्दि बिलाइ नांगौ जायो। थ' जोङो इन्दि बिलाइखौ खाना लाबोनानै बे एम्फौनो जानो थाखाय होफैनाय जायो आरो ना बेयाव गोबाङैनो आबाद लाखिनांगौ जायो बे एम्फौ एम्फौखौ ओ थ' बे एम्फौआ माने मा होनगोन ओ ओरैनो दोनजालाबायग्रा मा‌ होनगोन एम्फौ नङा। ओ बे एमफौआ जाहैबाय ओ‌ ओ जिनथुनु माने जोंनि मोदोमाव फोननाय मोदोमनाय मुवा बेसेाद दा बेफोरजों माने बेफोरनि एमफौ माने एम्फौ लाथाया थैनोबो हागौ आरो ना। ना बिनि थाखायनो बेखौ ओ मोनसे न' लानानै एबा बा मोनसे खथायाव माने दोननाय जायो आरो ना ओ जायखौ इन्दिखौ जोङो थुबुरै खानानै बे एम्फौ माने बे इन्दियाव ओ माने होना दोनना दोननाय जायो आरोना जाहाथे बेयो एम्फुला इन्दिखौ जानानै थांना थायो। आ बेखौ जोङो खोबनानै दोननांगौ जायो। ओ मा सोरबा सोरबा मा होनगोन खायफा खायफाया दख'ना सुरिजों खोबनानै दोनो आरो ना सोरबा सोरबाया फास्राजों खोबना दोनो थ बिदिनो जेब्ला एम्फौआ ओ इन्दि बिलाइखौ जानानै गिदिर जाबोनो हमो ओ तह बिदिनो उनावहाय जाय लासै लासैनो बियो मा होनगोन ओ सिखिरिनि महर लायो बिनि उनावहाय जाय बियो फिथोब थोबलांनो हमो ओ थह फिथोब बखांनायनि उनावहाय जाय ओ जेब्ला फिथोबा मोनो अब्ला जोङो बेखौ फिथोबखौ बख'नाय जायो आरोना
ओ ओ
फ्राय एम्फौ लाथाखौ बख'नाय जायो।
उम
थ बे फिथोबखौ जोङो ओ जि दानायाव बाहायनाय जायो जेरै जोङो बे फिथोबखौ थावख्रियाव ओ दै एसे एसे होनानै जोङो बे फिथोबखौ ओ गोबा गोबा महरै मा होनगोन खुन्दुं हिसाबै जोङो बोनानै दै होसो होसो बेखौ फिथा घुन दुं महरै बो बोनानै लानाय जायो आरो ना बेखौ जोङो गन मोनसेयाव थुबुर खालामनाय जायो थावख्रियाव लुखांनायनि उनावहाय जाय ओ दं बेखौ उनावहाय मुस्रा सानांगौ जायो। साखांनायनि उनावहाय जे जोङो जि थानो जि दानो थाखाय जोङो जि खोंनाय जायो। मा ओनगोन जेरै जि सोङोना जोङो माने दखना दानो थाखाय माबानो थाखाय बा जों खुन्दुं लाबोनानै सोङो बेबायदिनो बेखौबो बेखौबो सोंनानै नानै थोरनांगौ जायो बिनि जेथो सिफायनांगौ जायो बेनि उनावहाय जाय जोङो बोखांनानै बेखौ दखना दानाय जायो एबा फास्रा दानाय जायो ओ बिदिनो मा होनगोन गस्ला गस्लाबो बानायनाय जायो जेरै जोहोलावफोरनो मा होनगोन आर'नाइनि गस्ला होननाय जे जाहैबाय बेखौ जोङो बानायनाय जायो इन्दिनिजों थ बेवहाय जोङो गोबां आगरबो होनो हायो जेरै दावराइ आगर मै आगर आगर बेफोर बायदिसिना आगरबो होनो हायो थ बिदिनो जोङो माबाजों इन्दिनि इन्दिनि इन्दि बिलाइजों जायबा एम्फौआ देरनानै फिथोब जायो बे फिथोबजों जोङो बेफोरदि आगजु बानाय नायनो हायो आरो ना थ जा ओ जेरै बेखौ ओ फिथोबखौ जोङो दखना फास्रा बानायनायाव बाहायो एम्फौखौ जोङो मा होनगोन जायोबो आरो ना थ बेबायदियैनो आङो बेखिनिखौनो मिथियो थ बेखिखौ नों थांनि सिगाङाव आं एसे फोरमायना होबाय त नोंथाङाबो थियोबा एसेसो आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन नामा जाहाथे आङो उनाव एसे गोबाङैनो मिथिहैयो।
एम्फौ फिसिनायनि सायाव आं बेखौनो बुंगोनदि एम्फौखौ फिसिनायनि समाव नोंथाङा बुंनाय बायसानो जे एम्फौखौ फिसानिफ्रायनो फिसिनानै देरजासिम जोबोद जोथोन लानांगौ जायो। बे थोन लानायनि सायावनो आं एसे बुंबावनो सानो ओ गिबियावनो एम्फौआ गोरलैयाव माने सिखिरिनि बिदैनिफ्राय सिख्रिया जेब्ला दाउदै दैयो बिनिफ्राय ओंखारो माने बियो गिबियावनो जोबोद फिसा फिसा जायो बे खौ जोबोर जोथोन जोथोन लानांगौ जायो ओ एम्फौ लाथाया फिथोब थोबजासिम गोरलैनिफ्राय फिथोब सोबजासिम ओ माने नैजिसे साननि ओमफ्राय थामजि साननि गेजेरसिम बेखिनिसिम गावनि ओ बिनि जिउ बिखान्थिया जायो आरो ओ आ फिसानिफ्राय देरजासिम ओ नैजिसेनिफ्राय थामजि सानसिम लायो ओमफ्राय बेखिनियावनो ओ बियो ओ माने ओ आदार होनाय टाइमाव
उम उम
गोबां माने लोमनाय जायखौ लोमनाय सम होनो बे समाव बियो ओ गुरस्लायो औ उन्दैनिफ्राय गेदेर जालांनाय सो समसिम गोबां बार गुस्लायो बेयो माने गुस्लायनाय समाव जेब्ला लोमनाय सम जायो अब्ला बियो आदारखौ जाया ओमफ्राय जोङो आदारखौ ओ नोंथाङा दि जि बुंदोंमोन इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइनि अनगायैबो ओ थासोमलिनि बिलाइ आरो गाम्बारि बि बिलाइ बे खौबो होनो हायो
औ औ
जायो अब्ला बियो आदारखौ जाया नाथाय ओ बेयाव बांसिन फोरजों दांबाथाय
औ औ औ
थोना बांसिन जायो ओ बेनिफ्राय बिदिनो जेब्ला बियो देरै देरै ओ ओ जोबथा सम फैयो प्लास ओमबाना बियो गोमोन जायो जाय ओ गोमोन जानाय होननाय बुङो जोङो बेखिनि टाइमाव बे एम्फौआ ओ एम्फौ लाथाया गाव जिखिनि जानाय आदार गावनि उदै सिङाव थानाय जानाय आदारखौ खिनाय आरो हासु नायनि गेजेरजों ओ साफा खालामजोबो गावनि सिंनि उदै सिंखौ होमबाना बियो माने ओ फिथोब थोबनो थाखाय थियारि जाबाय आरो ओमफाय औ ओ माबा ओ जमा ओ जमा थानाय एम्फौफोरनिफ्राय बे गोमोन जानायखौ एक्स्रा खालामना आलादायै दोननांगौ आ आलादायाव दोननानैै बबेबा जि नङाबा ओ गोदोनि समाव थालिर बिलाइ गोरानखौ बाहायोमोन ओ बेयाव जमा थुबुर दोनो होमबाना हरसेनि गेजेरावनो एम्फौआ फिथोब थोबजोबो ओमफ्राय बेखौ फिथोब थोबनाया हरसे जायोबाथाय बोखानानै जोङो दोननांगौ। म
आ
बोखानानै दोनगोनबाथाय बिदिनो साननैसोनि उनाव हरनै जायोब्ला बेखौ जिरनो हाबाय बे जिरनानै मोनफिननाय एम्फौखौ जों जानोबो हायो ओ जों बांसिन जों बर' फोरा जा नायाव बाहायो ओ ओ इनिफ्राय जुदि जोङो इयुनाव बिनि जोलै नांफिनगौब्ला बेखौनो बे फिथोबथोबनायखौनो दोनफिननानै बे फिथोबनिफ्राय फिथोब सिङाव थानाय एम्फौआ सिखिरि जाफिनगोन ना लाय बे सिक्रिनिफ्रायनो बिदै दैहोफिननानै जोङो जोलैनि थाखाय दोननो हायो। बेबायदिनो बे जोलैखौ दोननो थाखाय इसेमान मोजां मोजांखौ नायनानै दोननानै जोङो आरोबाव बियो ओ खमैबो नैजि सान आरो थामजि साननि गेजेराव सिखिरि सिखिरिया फिथोबनिफ्राय ओंखारगोन ओमफ्राय बे सिखिरियानो आरोबाव बिदै दैफिनगोन ओम फ्राय बे बिदैयानो बिदैया उम नैजि सान बिदैयाबो नैजि सानसोनि गेजेराव गोदान फिसा ओंखारफिनगोन ओमफ्राय बे फिसा गोदान फिसानिफ्रायनो आरोबाव एम्फौ ओ एम्फौ लाथानि महर मोननो थियारि जासिगोन आरो इ इयो ओमबाना एम्फौ लाथा जासिगोन आरो इयो आमफ्राय बे फिथोबनिफ्रायनो जों गोबां रोखोमनि खुन्दुं बेसेन गोसा खुन्दुंखौ मोननो हायो रेसम खुनदुं इन्दि ओ एम्फौ लाथानि अनगायैबो इन्दि एम्फौ होननाय थायो बे बेनिफ्राय जोङो रेसम खुन्दुंखौ मोननो हायो बे इनदि खुनदुं आरो रेसम खुन्दुं बियो माने उम जोबोद बेसेन गोसा जायो बे
तह होमब्ला होनोमब्ला नोंथां जोंना समाबो जोबबायमोन तह नोंथांजों रायलायना नै आङो गोजोननाय मोन बाय ओ जिखिनि मिनथि जिखिनि मिनथिना मिनथिनांगौमोन बेखौबो नोंथांनिफ्राय मिनथिनो मोनबाय थ' गोजोननाय थाबाय नों
गोजोनथों औ